खोनदोंना नोंथाङा
खोनादों होनदों खोनादों
औ औ माहा खालामदों नोंथां?
दं बिदिनो बेरायनो एसे लामाजों बेरायनो ओंखारबोदों आं नोंथां। बिराद गरमलै नोंथां। न'आव थानो हायाखै बिदिनो अखाबो खोबदों नालाय बिराद गरम खालामदों। बिनि सायाव लाइन लाइनबो गैबाव बिनि सायाव फेन लगायनोबो
अ
आचा नोंथाङा लाय मा खामलामदों।
बिदिनो नोंथां आंबो गरमनि थाखायनो एसे लामाथिं बेराय फैदोंमोन आरोना नोंथां
अच्छा
जोबोद गरम जोंनिथिंबो थानो हायाखै आरो
ओम लै नोंथां बिराद गरम होगासिनो दं।
औ सानावबो गरम दा ओ मोनाबिलि बहुत गरम जगासिथार
औ औ
बेनिफ्राय नोंथांमोनथिं दासान्दै अखाफोर हथ'खायो नामा?
अखाफोरो माने नोंथां दा अखाथ' बिदि गैथ'वा ओमफ्राय बिराद ओम माबा मा होनो बेखौ अखा खोबनाया खोबदों बिराद गरम खालामदों आरो बेनि था खायनो हरफोराव अलासे हाहैनो हानाय आरो
औ बिनिफ्राय ओ सानफोराव नोंथांमोनथिं ओ सान्दुं दासान्दै माबायदि होगासिनो दं?
सान्दुंखौथ' बुंना नोंथां माबायदि माने बिराद बिराद गोसा होदों आरो सान्दुंखौबो निफ्राय माने दसे एसे खोबो इनिफ्राय आरो ओंखारफिनो बेबायदि जादों आरो ओमफ्राय माने बारबो बारा गैया आरो दिनै। जोबोद गरम खालामदों। गायनायफोरा फोराव बिराद दिस्टार्ब जादों आरो बिनि गरमनि थाखायनो।
औ बिनिफ्राय ओ गायनाय फुनायाथ' जोबोद खस्थ' जादों। ओ बिनि फ्राय नोंथांमोनथिं दासान्दै ओ गायनाय फुनाया माबायदि सोलिगासिनो दं ओ जोबजोब्बायना गायगासिनो दं ओ बेफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बर मोजां नांदों ओ गायनाय फुनायाथ' बिदि ओ जोबफ्रामबाया नो जोबनायालाय ओमफ्राय किसुमान सोरहाबा सोरहाबा एसे एनै दोङो आरो ओमफ्राय जोंहाबो दिनै हालजांख्रा उथिबाय ओमफ्राय बिदिनो बिदि प्रब्लेमथ' जेबो गैया गैनायालाय दोंमोन ओ बे आमथिसुवानि सिगांङावहाय गायनो हायाखैमोन आरो गोरान जाजोबदोंमोन अखा गैयामोन नालाय बिनि उनावसो बे आमथिसुवा बायखांनायनि उनाव एसे अखा मोननायनि उनावसो गायनो हाबाय आरो।
औ बिनिफ्राय ओ बै माइ गायनायाव नोंथांमोनथिं ओ दैनि जेबो उसुबिदा जायाखै ना जादों नोंथांमोनथिं?
ओ दै-दैनि ना नोंथां दैनिथ' बिदि उम बिदि जायाखै। जादोंमोन दा गैथ'ला आरो हाजोब्बाय गायनो ओइ जेरेबा उसुबिदा माने बिदिनो जोंनाव दा ओ दुब्लियाव सरखारा होनाय उम सेल' मथरबो दं नालाय बिनिफ्राय दै सलार-सलारनिफ्राय बे दैखौ होनो हायो आरो ओ ओ गोरान जाबाबो अखानि एसे प्रब्लेम जाबाबो बिनि मोनसे सुबिदा मोनदों आरो जोंनाव।
औ ओ बेनिफ्राय ओ नोंथां लाहा बिदिनो आबाद मावनाय दुब्लि बोथोरा खै खै बिघासो दं बिदिनो?
उम बिदि जोंहा बारा गैया नोंथां खामानि मावनायाबो एसे खमआर' हायाबो। बिदिनो तिन बिघा आराय बिघाल' नोंथां।
औ ओ बै हायाव ओ नोंथांङाथ' माइ गायनो टाइमाव ओ जेन ओ जेरै जेरै मोसौ हालिजों हालेवनाय बा ट्रेक्टरजों हालेवनाय बेफोरबायदि ओ हालेवनानै ओ गायो आरो मा माइखौ गायो नोंथांलाहा बेफोरखौ फोरमायना होनो हागोन दा?
औ औ बिदिनो नोंथां दाथ' बुंनांगौबा ओ आगोलनि बायदि बिदि मोसौ खौदो एवनानै एबा इदि बारा गैया आरो कम परिमान बिदिनो हेवो किसु माना मोखौ थानायफोरा हेवो खिन्थु सिगांनि बादि आगोल बायदि नंला आरो' जे मोख खौदोनो एवनाय दा जेनेबा ओ ट्रेक्टार अंखारदों दाथ' आर' माइ गायनायबो ओंखारबावदोंसो आलि खोनायबो अंखारबावदों मिसिं बुस्थु बिदि बिदिनो माने ट्रेक्टरदोनो हेवबाय मोसौफोरजों हेवाखै ट्रेक्टरजोंनो हेवनानै ओमफ्राय जोंहा नोंथां माइ गायनाया जाहैबाय जाहा एबार बंग' बन्दु गायदों नोंथां।
औ ओ
जों एबार बंग' बुनदु माबोरै जायो नायनि होननानै बेखौनो गायना नायनोसै।
अ बै ओ माइ गायनायाव दाथ' माइ ओ दैज्लां बोथोरनि माइ गायखांबाय बै माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो जों बै माइखौ ओ दुब्लि फोथोराव माबायदि ओ जोथोनै लाखिनांगौ माबायदि नायनांगौ नोंथांङा बेफोरखौबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हायो नोंथां मानोहोमबा ओइ नोंथां मा होनो बेखौ जोंथ' गायनायाथ' गायखांबाय बिनि उनाव एसे ओ नायनांगौ जायो मोसौ बोरमा बिदि बायदिसिना बिदि हाबो नालाय एसे नायनांगौ जायो बे लामा मोखांनिखौ एसे बां बांसिन जोथोन लाखिनांगौ जायो आरो बेरा बुरा होलाबायनानै ओमफ्राय बिदिनो माइ मोननाय टाइमावबो मोसौ बोरमा बिदिनो खायसे जायो नालाय नोंथां बेखौनो एसे सामलायनांगौ जायो बिदिनो आरो माइ हाबाथ' जोंनिया बिदि गैया जे ओ फोथाराव जोंना मारोन नाया आरोना नोंथां न'आव लाङो लांनानैसो बिसो न'आवसो मार नायोन नोंथां
औ बे बेनि फ्राय ओ बेखौथ' आं नोंथांखौ मिथिनो मोनबाय आरो मिथिनो मोनबावदों जे जों दुब्लि बोथाराव ओ माइ गायना दोनखांनायनि उनाव बै माइखौ जोंङो बोलो होनाय ओ जिहेथु ओ बै मायाव ओ सक्ति होनाय बै माइखौ जों बेफोरबायदि माबाफोर बाहायो नामा।
औ औ बिदिथ' माने नोंथां बेखौ माइ गायनानै किसुमाना होयो किसुमान हो हासार होननाय बुस्थु दङ नालाय बेखौ होनाय जायो आ नोंथां ओ बे मुथुसथु होननाय उनाव खिसुमान गसा बा रियो बा बायदिसिना बिदिनो थाबनो जौखाङो बेबायदि जायो आरोना नोंथां
औ बिनिफ्राय बै माइखौ गायखांनायनि उनाव
औ नोंथां बुंलाय
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ बै माइखौ गायाखांनायनि उनाव माइ फिथाइ मोननाय टाइमाव बिदिनो ओ बेसेबांसो बिदि ओ मुलाम्फा जायो बोथोराव माइ गायनानै में मेसें बोथोराव माइ हानि टाइमाव बेसेबांसो बिदि मुलाम्फा जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
आतसा आतसा अम मुलाम्फानि बाथ्राया जाहैबाय नोंथां ओ जुदि माइआ मोजां जायो बिगा बिदिनो सल्ल' सथ्र' बि बिदि मन मोनो आरोना नोंथां ओमफ्राय गाज्रि जाबा एसे डाउनाव फैयो आरोना नोंथां जेनेबा गुग्ला जाबा एबा बिलाइभरा जाबा फिथाइ एसे खम खम जाबाथाय एसे दडाउन जायो आरो बिदिनो बार' तेर' बिदि मन मोनो आरो बि बिगायाव नोंथां
औ बिनिफ्राय ओ बै दैज्लां बोथोरनि दा माइ गायनायाव जेरै एम्फौ होनना बुं ङोब्ला मिथिखायो बै एम्फौआ बै माइफोरखौ ओ माबायदि खालामनो हायो नों दा फोरमायनो हागोन नामा बेखौबो
औ औ फोरमायजायो नोंथां बेखौथ ओ एम्फौनि बाथ्रा बुंनांगौबा बे एम्फौआ ओ बे गोरलैयावनो एसे फिथाइबा माबा थायियावनो एम्फौ नो आङो आरो बे मजाकाटा एम्फौ होनना बुंनाय जायो बेखौ बे मजा गाथा एम्फौखो मुलि होनानैनो फोजोबस्रांनाय जायो। आरोना नोंथां बिनिफ्रायसो माने माइया एसे बोलो मोनखाङो आरोना नोंथां बे एम्फौआ हमबा थाय जों बेखौ म'जा गाथा होननानै बुंङो बे एमफौखौ बेखौ मुलि मेदिसेन होनानै फुथारनांगौ जायो आरो
औ नोंथां बेनिफ्राय नोंथांनिफ्रायथ' आं बेफोरखौ मिथिनो मोनबाय ओ ओ बेफोरखौ नोंथां आं सोंबावनोनो नागिरदों जे आगोलनि आरो दानि ओ हाल एवनाय बिदि माइ गायनाय आगोलाव माबायदिमोन दा माबायदि ओ जारां नंखो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आगोलाव माबायदि टाइम ओ समाव मोसौ हालेवोमोन बिदिनो माबायदि आबाद मावोमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ औ फोरमाय जायो माने आगोलावथ' बेबाददि ओ ट्रेक्टर गा रि गुरा गैयामोन नालाय मोसौजोंनो आगोलनि मानसिफोरालाय मोसौफोरजोंनो बिदि माबायोमोन आरो हाल एवोमोन बिदिनो आरो नायोमोन दाथ बेफोर बुसथुया मोसौयाथ दा प्रायानो नुखाला नोखा फोथाराव माने ओ नुयो सासे सानै बिदि ओ लांनाय नुयो आरो दुब्लिफोराव खिनथु बांसिनानो दानिया ट्रेक्टर इउस खालामो आरोना नोंथां बे जिथुबा ट्रेक्टरजों हाल हेवो बिदि माल माइरं माबा माइ लदिं खालामनाबो लानो फैनो हाग थायो दुब्लिनिफ्राय दानाथ बिदिनो जाजोबबायना नों नथां दा दुब्लियावबो ट्रेक्टरजोंनो माइ लाना फैयो आगोलावथ बाननानैसो लाना फैनांगौ जायोमोन बावखाजों दाथ ट्रेक्टराव थिखांना हरबाथाय नआव लासे मोनफैखायो आरो ना नोंथां
अ‌ बेनिफ्राय ओ आं नोंथां थां नाव सों नागिर सोंनो सानदों जे ओ बै माइ गायखांनानै जों फिथाइखौ खौ मोननाय ओ फिथाइखौ मोनो मोननायाव ओ बै फिथाइखौ आगोलाव ओ माबायदि ओ आबै आबौमोनहा माबायदि ओ बाहायनानै जादोंमोन आरो दा माबायदि जालांखो बेखौबो एसे फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा
आतसा आतसा ओ बुंनांगौबाथ आंबो एसेबां माबानिखौ मिथि गिदिरा एसे आबौ आबैनि खुगानिफ्राय मिथिनायबाथ आगोलाव बेबायदि माइ माइ माइरंनि ओंखाम मोनजायानो खामोन आरोना नोंथां जे ओ बे खुनथिसि औवानि बिबार बे थालिर बायदिसिना बिदिसो रुना जायोमोन आरोना नोंथां सिगाङो बेबायदि दि बारा उनाव लासै थांलायला बिदिनो माने जायोमोन माने आगोलाव आबौ आबैमोना माइफोरखौ रुनानै दोनोमोन आरोना नोंथां जों दा रुनानै माबाया आगोलाव रुनानै दिंखियाव देयोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां नोंथांनाव ओ बेफोर बायदि दैज्लां बोथोरनि मेसें बोथोरनि माइ गायनाय माइ हानाय बेफोर बायदिखौ ओ आं खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां गोजोनथों नोंथां
दे गोजोनथों नोंथां